औ नोंथां खोनादोंना? औ औ खोनादों। ओ ओ आं फ्रायबो नोंथांनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां। नोंजों फन हरनाय जाहोना मामोन? आङो नोंथांजों ओरैनो जोङो बर'नि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय बेफोरनि बागै ओ सुंद'यै सावरायलायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा सम दंब्ला रायलायनो हा
अ नोंथां हागोन
औ जागोन दे नोंथां अब्ला फोरमायलांग्रोदो।
बेबायदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायनोसै जोंनि दोरोङारि जानाय। ओ बिखौ बेनो जाबाय जोंनि सबाय आरो साम' आरो नोंथां।
जागोन
ओ बेबायदिनो सबाय आरो साम' संनोब्ला जोंङनो गिबियावनो सबाय आरो साम'खौ नांगोर गोन आरो नोंथां। आरो लोगोसे नांबावगोन खारदै नांगोन आरो नोंथां। जोंहा बे मोनथाम बुस्थुफोरखौ नांथारगोन आरो।
गिबियावनो नोंथाङा सबायफोर
थियारि खालामनानै लादो आरो नोंथां।
बुंनो थाङोब्ला बे सबायखौ जोंहा हाथाइ बाजारनि
फाननायखौ लानो नाङा हायोब्ला जोंहा न'आवनो गायनाय एबा जोंनि बर' सुबुं ङानो आबाद मावनाय बै सबायखौ बायनानै लायोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो नोंथाङा गिबियावनो सबायखौ लाग्रोदो लाखांनायनि उनाव नोंथाङा मोजाङै सारायाव एवदो आरो नोंथां ओ सारायाव एवखां खांनायनि उनाव बिखौ आरो फिन खनसेबाव नोंथाङा ओ देग्लिनानै एबा गुरा खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो नोंथां। आ बेनि उनावहाय नोंथाङा जावनांगोन आरो। ओ सानद्रि संग्राइनि मददजों माखासे गोसोम गोसोम थायो आरो बिनि सायाव आ बेखौ सालिनानै जावगारनांगोन आरो नोंथां बेनि उनावहाय नोंथाङा। औ मा खालामदो कुकाराव रुदो आरो नोंथां। आ जोंहा कुकाराव रुयोब्ला बेखौ जिबा एबा नैजिबारसो कुकारनि खर'खौ गाबहोनांगोन आरो नोंथां। बेबायदि गोबाव सम गाबहोखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामदो। ओ जोंहा सागं दं आरो नोंथां जायखौ औवाजों बानायनाय जायो आरो।
बे सागंनि गाहाय खामानियानो जाबाय जोंहा माखासे ओंखैफोरखौ
गलि होनाया आरो नोंथां। बे सागं सानानै जोंहा माखासे ओंख्रिफोरखौ गलि होनाय जायो। आ बेबायदिनो सागं सानानै आरोबाव बेखौ गलि होबावदो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोंहा साम' बे साम'खौबो जोंहा मा माबोरै लाबोनांगौ होनब्ला जों हा दैमा दैसा बिलो हाखर हालानिफ्राय लाबोनाया मोजांसिन जायो आरो। नोंथां आ जायखौ फ्रेस फ्रेस
लाबोयो
आ जोंहा लो-ला-ओ बुंनो थाङोब्ला दैसा एबा दैमा जाय बोहैबाय थानाय जायगानिफ्राय लाबोयोब्ला गोथावसिन जायो आरो नोंथां। साम'खौ लाबोनानै सिगांनो नोंथाङा साम'खौ बाल्थिङाव से सानसो दोनगोर नांगोन आरो
से सानसे दोननानै बे साम'खौ एसे खिगार होनांगोन एबा साफा जाहोग्रोनांगोन आरो बेनि उनावहाय नोंथाङा साम'नि खिथु खिथु जरखौ नोंथाङा सिखा आरो थांगोननि मददजों दानस'नानै होनांगोन आरो।
बेनि उनावहाय साम'आव मोनसे गोसोम गोसोम दाबु थायो एबा गोसोम गोसोम गु बेलेग जायगायाव बेलेग गुबुन गुबुन नामबो बुङो आरो नोंथां।
जे दाबु बिनि उनाव
नि माने
बिनि उनावहाय
मा खालामदो नोंथां ओ बैखौ दाबुखौबो ओ माबा खालामनानै लादो आरो आ मा होनो ओ सा-सेबटिफिननि मददजों एरख'नानै लादो। बेनि उनावहाय एरख'खांनानै नों थाङा बेखौ ओ मना एबा बस्था सिङाव सोनानै फुदो आरो नोंथां फुखांनायनि उनाव
मा खालामदो ओ दैजों सुनानै साफा खालामदो। मानो होनबा न'आव माखासे मा थायो आ बादामालिफोर बादामालि ओ सिथाबनानै थायो नालाय बेखौ साफा खालामनो थाखाय बेबायदि खालामनाय जायो आरो
नोंथां। ओ बेनि उनावहाय नोंथाङा बै साम'खौ मोजाङै सुनानै थियारि खालामनानै लादो आरो बेबायदिनो नोंथाङा सारायखौ गरम खालामदो आरो नोंथां। सारायखौ गरम खालामनानै थाव एसे होनानै जोंहा
जों साम'खौ हरगोरदो आरो बेबायदिनो साम'खौ दसे सम एरदो दसे सम एरखांनायनि उनाव मा खालामदो जोंहा आ जोंहा गोदो सबाय मा खालामदोंमोन रूनानै लाग्रोदोंमोनना नोंथां कुकाराव सबाय रुनानै लानायखौ सारायाव लखबनानै हरदों आरो नोंथां। सारायाव लखबखांनायनि उनाव नोंथांङा आ मा होनो जोंहा माखासे मस्लाफोरनि गोनांथि जायो
बेबायदिनो जोंहा सामब्राम सामब्राम गुफुर देनाय, फानलु देनाय ओ बेबायदिनो दालसिनि इलासिफोरनि गुरा माखासे
माखासे नांगौ
नोंथां बेखौ नोंथाङा हरदो आरो नोंथां।
बेबायदिनो गोदौ होदो दसे सम गोदौहखांनायनि उनाव मा खालामदो जोंहा दङ खारै नागार हायै जों जायखौ सबाइ
आव होआबानो जोंहा सबाइ ओंख्रिया गोथाव जाया होननानैनो बुंजायो आरो नोंथां।
बै खारै हरनाय लोगो लोगो सबाइनि गाबा सोलायो आरो गोजा जारेद जारेद जायो जानायावबो गोथाव जायो। आरो बेयावबो
जोबोद गोथाव मोनो आरो नोंथां ओमफाय गोथाव नुयो।
बेनि उनाव नोंथाङा दसे सम गोदौ होदो बेबायदिनो नोंथाङा संख्रि नायनानै दसे सम गोदौ होनोनानै खांदो आरो खांनायनि सिगां नोंथांनो नांगोन मगा दुनदिया एबा गंगार बेबायदिनो नोंथाङा सबाय ओंख्रै संनानै जानो हागोन आरो नोंथां। जायखौ बुङो जों दोरोंङारि जानाय बेखौ जोंनि माखासे दोरोङारि
खाम्बा जोंनि दोरोङारि जेरै आसार खान्थि माबा मोनसे जोंहा।
मिथिं दावथिं जायोब्ला बे ओंख्रिखौ सावनायजों संनाय जायो आरो नोंथां। मा जाखो हारसिं दानजाबाय।